अ हेलौ नोंथां गोजोन फुंबिलि।
गोजोन फुंबिलि नोंथां।
औ ओ नोंथांजों आङो दान्दिसे सम सावरायनो हागोन ना?
उम दे सावरायजागोन ओ मानि बेलायाव साव सावरायगोन नोंथाङा एसे फोरमाय।
औ औ जोङो मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनोसै दोरोङारि
औ।
बर'नि दोरोङारि दामनाय देनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों नोंथांजों।
दे।
जोङो दायो सावरायनोसै बात बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय होनोब्लाथ' जोंनिया ओ खाम सिफुं जथा सेरजा बिदि थाहैबाय नङा होमबा नोंथां। नोंथाङा ओ खाम जोङो ओ खामखो माबोरैहाय बानायनाय जायो ओ मानिफ्राय बानायनाय जायो नोंथाङा बे खामनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ खाम खामखो जों गिबियो दंफां गु गुदि दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो। यो ओ दं ओ जों बै बुङोब्ला ओ अदाल दंफांनिफ फ्राय बानायबा साबसिन जायो होनो आरो ना। अदाल अदाल दंफां। ओ बिफाङा माने ओ रेजें जायो। माने बेनि थाखाय औ औ मोजां जायो होननानै खोन्थायो आरो नाथाय आथिखालाव औ बि बिफांखौ मोननो थांला ओ बिनि थाखाय आंखाल जाबाय। बिनि थाखायनो नोङो आलाद दा ओ गुबुन गुबुन बिफांनिफ्रायबो बानायनायखो नुयोस सै आरो दाना गिबियावनो जोङो दानबाय दाननानै जो जों बिनि ओ नांगौ बायदि स जखानि दानस'बाय। औ दानस'नानै उनाव गुदुं औ सिंनि माबो ओ गुदुं फलंबाय गुदुं। फलंनानै जों बेयाव बिगुर ओ जुनारनि बिगुर। बिगुरजों औ बेखौ खानानै बेजों बानायो आ
बानायो ओ ओ ओ। ओ बेनिफ्राय ओ जोङो बे खामखौ ओ बिनि अनगायै मा होनो? जोङो मा मायाव बाहायो नोंथाङा मिथिगौ ना?
ओं बेयो बेखौथ' जोङो ओ खेराइ खेराइ मोसा सानाय जेरै जेरै जोंनि ओ जोंनि दोरोङारि बागुरुम्बा बारदै सिख्ला बायदिसिना मोसानाय ओमफ्राय आरो लोगोसे जों बैसागो मेनलि जों बैस बैसा बैसागो फोरबोआव रंजानायाव बाहायो औ औ ओमफ्राय जों आरो ओ आर'ज ओ दोहोरोमनि बेलायावबो जों आर'जावहा ओ बाथौ धोहोरोमाव बा आर'जाव जों थानसालियाव
ओ दामनायखौ नुनो मोनो आर'ज गाबनायफोराव औ नोंगौ नोंथाङा थिग मोजां खोथाखौनो बुंदों ओ जोङो बे खामखौ दंफांनिफ्राय बानायो न बानायनानै ओमफ्राय बेवहाय जुनारनि ओ जुनारनि बिगुर बाहायनाय जायो नंगौना नोंथां
औ बेखौ जु जुनारनि बिगुर बाहायनाय जायो जोङो बेयाव जुनारनि बिगुर गैयाबाथ' जों बे खौ बानायनो
हानाय नङा औ अ बे जुनारा मा जुनारनिफ्राय बेखौ बाहाय मिथिगोन ना नोंथाङा
बेखौ जोङो ओरैनो जेनेरेलि एसे मिथिनाय बायदिबा
ओ अ मोसौनि बिगुर मैसोनि ओ मोसौ मैसोनि बिगुर ओ बेलेग जुनारफोरनिफ्रायबो बाहायो जानांगौ
औ औ खायफायाव म बै बोरमानि बिगुरखौ बाहायो
अ अ अ जानांगौ जानांगौ बाहायग जा जानो हागौ बेनिफ्राय ओ बे ए खामखौ जोङो ओ बैसागु फोरबो मोसानायफोराव फालियोहोनना बुंदों ओ बाहायो होनना बुंदों नो थाङान' ओ बागुरुम्बा मोस ओ बेयाव आरोना बैय बा बागुरुम्बाखौ ओ मोसानायनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर थिगौ नामा
बागुरुम्बा मोसानायनि सोमोन्दै आं एसेबां मेनि गोथौनि बे गोथौआव माने न'लेस एबा गि
मिथिनाय जाया औ औ नंगौ औ औ ओ नोंथाङा बे ओ खाम खामखौ बर'नि मोनसे ओ जि आइ टेक मोनदों होननानै नोंथाङा मिथिदों ना?
औ-औ
ओ ओ औ-औ बर'नि मोन से बियो ओ दुलाराय ओ बुहुम बा दुलाराय जोंनि ओ भारतावनो। ओ बे मोनसे खामा ओ सिनाय जाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ
औ बर'नि मोनसे दामजु होननानै बियो। सिननाय जाबाय आरो नङा होमबा नोंथां ओ बेजों जोङो लोगोसे जोंहा दोरोङारि माखासे दामजुफोर दंबावो बिनि अनगायै यै खामनि अनगायै जोंहा मोनसे सिफुं दंबावो नङा होनबा नोंथां सिफुं। ओ बे सि फुंखौ नोंथाङा ओ मानिफ्राय बानायनाय जायो मिथिगौ नामा?
ओं बे ओ सि-सिफुंखौ जों ओ औवानिफ्राय बाहायनाय बानायनाय जायो। औवा बिजौ जों ओ गुबैयै जों बेखौ मा बुङो? औवा गुबै। औ औवा गुबैनिफ्राय बानायनाय जायो औ नांगौबायायदि। जखानि जों। लानानै ओ औवा बिजौ। खौ लानानै बिनिफ्रायनो जों बानायनाय जा
बानायनाय जायो औ नंगौ नोंथां औ बे। सिफुंआथ' गुबुन गुबुन रोखो
सिफुंङा ओ गुबुन गुबुन थायो जोंनि जोंनि बय ओ बर'फोरनि। दामनाया सिफुंनि गुदुं गुदुंआ मोन बा जायो ओमफ्राय आलादा ओ आलदा बै। ओ क्लासिकेलफोरनिया। थ' बिसोरना मोनद' जायो मोनद' गुदुं थायो औ।
औ मोनद' गुदुं औ जोंनि बे दोरोङारि जि बर'नि दामनाय। ओ बे सिफुंङाव ओ गुदुंबा। थायो होमबा नङा नोंथां अ गुदुंबा थायो औ। ओ बिनि ओमफ्राय बे ओ सिफुं ओ जोंनि खाम, सिफुं ना खाम सिफुं ओ जथा सेरजा बेथ' गासैबो जोंनि ओ दोरोङारि दामजु गोजाखा। नङा होमबा नोंथां औ औ। बेनिफ्राय बे ओ सेरजा सेरजानि सेरजानि सोमोन्दै जों एसे सावरायनोसै ना नोंथां औ औ बै सेरजा सेरजाखो जोङो गुबैयै दंफांनिफ्रायनो बायनाय जायो न नङा होमबा नोंथां ओ जेरैहाय बै मान्दार दंफां ओ मान्दार दंफांनिफ्राय जों बानायनाय ओ मिथिगौ ना नोंथां मान्दार दंफांखो? ओ औ औ। मान्दार दंफां इनिफ्राय बै ओ सोमलि दंफां ना बेफोरबायदि साबसिन जायो होमबा मान्दा दंफांनिखौ साबसिन जायो होनना बु बुङो आरो बुंदों आरोना नोंथां।
नोंथां, नोंथां बे ओ साबसि सिन होनोबा जों गो जौ आव बानायोबा बै बांसिन सिजौ बिफांनि
अ' नोंगौ नोंथां एकदम नोंगौ औ नोंथाङा थिक खोथाखौनो गोसो खांदों सिजौ औ नोंगौ। बै सिजौ दंफांनि फ्राय जोङो बेखौ बानायनाय जायो आरो ना सिजौ दंफांनिफ्राय ओ नोंगौ नोंथां ओ साबसिन औ औ नोंगौ नोंगौ। बे सिजौआवबो थ' मोनसे ओ जोंनि बर'निनो मोनसे ओ ओ मा होनगोन बि खौ सिबिग्रा मोनसे गोथार बिफां आरो बेना औ, औ औ, औ बे सिजौनिफ्राय बे सेरजाखौ बानायनाय जायो न' बे सेरजायाव ओ मोनबेसे ओ मा होनगोन बेखौ दिरुं बा थार थायो नोंथां मिन्थिगौ नामा औ मोनब्रै औ मोनब्रै थायो न' ओ नोंथाङा बे सेरजाखौ माब्लाबा दामफेरनो मोनबाय नामा?
ओ दामफेरनोथ' ओरैनो रोङा थेवब्लाबो माला बा ओरैनो मोननायाव ओ खा औ मोननायावहा ओरैनो दामना दाम फेरबायदों आरोना एसे से दामना नायलाबायदों औ।
बुङोना जोंहानाव ना नोंथां ओरैबायदि बुंनो नांखाया आं बिनि देंखो खोनासङोबाथाय एकदम खोनासंबाय थानो लुबैयो आरो ना नोंथां सुखु दुखु एकदम सुखु दुखु मा जानगारलांगोन आरो ना बिनि
औ नोंथाङा बे बेयाव जे मा ओ मानि बिगुर लागायो बेखौ नोंथाङा मिथियोना मिथिया
ओ बे सेरजानि सेरजा नि सेरजायावदि मा बाहायो आङो बेखौ एसेबांखिनि मिथिया। जुदि नोंथाङा मिथिब्ला एसे फोरमायना होनो
ओ जोङो बै बेयाव जे बिगुर लागायनाय जायो बेयाव बि बिगुरखौ मुफु बिगुरनिफ्राय ला यो होनो आरो ना ओ मोफौ औ मोफौ मोफौ बिगुरखौ लागायोब्ला साबसिन गोमो बा साबसिन सिन देंखोआ मोजां जायो गोदै जायो होननानै ओ बानायगिरिफोरा माबा ओ गोरों गोराफोरा
बुङो आरोना बुंदों अ अ औ जोबोद मोजां मोजां मिथिना जोबोद मोजां मोनबाय ओ बेनिफ्राय बै सेरजा, सेरजाखौ सेरजायाथ' जोंनिया मोनसेल' मोनसेल' महरनि बानायखायो जों नुनो मोनदों जायखौ जों नुबानो सिनायखायो नङा होमबा नोंथां औ औ बेनिफ्राय जोङो बै सेरजा बै जिथुुनबा बे सेरजानि जि देंखो जि दामनाय बेखौ जोङो गुबैयै मा माबायदिहाय दामनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
सेरजानि दामनाय
औ औ जेनेबा माबे माबेयाव बाहायो जेनेबा जों बे दामजुखौ?
औ औ जोङो ओ बे गासैबो बोआवनो बाहायो जों जेरै दोरोङारि जोंनि मोसानाय औ मोसानाय ओ बा खेराइ मोसानाय आरो बिथिं बैसाग सागु मोसानाय औ जों गासैयावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आथिखालाव आरो जों ओ बि बियो गोदान गोदान मेथाइ जेरै रेकर्डिं मेथाइफोरावबो जों बेफोरखौ ओ बेखौ बाहायनानै
अ माखासे गोदान गोदान अ गोदान गोदान मेथाइ सेबखांनायफोराव जोङो बेखौ बे दामजुखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां ओ ओ जुदि जों बे दामु बिखौ बाहायोब्ला ओ मेथाया फुंरा मोजां मोजांसिनै जायो आ रोना औ खोनानो मोजांसिन जायो औ सेरजानि देंखो होनना बुङोब्लाथ जों सेरजानि देंखो होनना बुंंब्ला दा बुंनो नांखाला नङा ओमबा नों
औ
नोंथाङा सिफुं सिफुं दामफेरनो मोनबाय ना
सिफुंखौ एसे एनै दामदों दामनायालाय ओ औ
अ थिगानो दङ मोज जां ओ सिफुंखौथ जोबोद दामनो लुबैयो ओ नाथाय ओ दामनोथ एसेबांखिनि रोङा ओरैनो मोनबा दामला बायो आरो
औ औ नंदों बिदिनो माने दामनो लुबैयो बिराद बिराद इन्टारेस्ट मोनो माने खोनानोबो देंखोखो ओमफ्राय दामनोबो खिथु औ औ रोङा आरोना रोंजोबा औ
ओ नोंथांजों जोङो दोरोङारि दामनाय देनायनि सोमोन्दै खाम सिफुं सेरजानि सोमोन्दै गोबां बा थ्रा रायज्लायबाय नोंथांजों रायज्लाय मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय आंनिफ्राय थाथबाय थाबाय नोंथां
नोंथां औ गोजोनबाय आंबो रायलायनायनि
दोनथनोसै।
औ दे दे नोंथां औ दे। दोनबाय।